हेलौ
औ
ओ मा खालामदों?
ओरैनो दङ जिरायनानै।
अ खबरफोरा मोजां ना?
औ मोजाङानो। नोंनालाय?
आंनाबो इदिनो मोजाङानो आरो गरम बोथोर जाबाय नालाय गरम जों माजों उम गोबाव जानायखाय फन हरदोंमोनलै आं एसे एसे।
ए नोंनालाय बे नि बैसागुआ बोरै जाखो?
आंना बैसागुआलाय मोजाङानो ओ मोजां माने एसे गाज्रियानो आरो मानोना बे समाव फरिखासो जाना होबाय आंना। बेराद गाज्रि जाबाय। ओ फरिखानि थाखायनो आं बिदिनो न'आवबो थानाय जायासै बैसागुखौ मोजां जानो मोनासै जोबहां जोबहां आव ससे मोनफैबाय आरोना आङो। ओ उम नोंनालाय?
आंना मोजाङानो जादों ओ बेवहाय एगजाम दंबाबो बैसागुखौ बर'नि गाहाय फोरबो नालाय बोसोरा खबसे खेबसेल' फैयो बेयावनो मोजां रंजानो लुगैयोना बयबो
औ
फरायनाय फरायनायखौ दोनथ'यो आरो आं
औ बैसागुआलाय बर'नि बिदि फोरबोआ आरो मोजां जानोयालाय माबा आंनासो सि गार जाबाय आरो जानो मोनासैना आङो एसे गोजानाव फरायनाय जाबायनाा रुमसो थानांगौ जाबाय न'आवबो फैनो मोनासै मोनासै ओंखायथ' मोजाङानो जायासै जोंना
बैसागुनि मा मा सङो नोंसोरलाय
जोंहा बिदिनो गोखा गोखै सङो आरो गोखा गोखैयावबो खारौखान्दाय होयो बिदिनो माबा माबि होयो आरो बेखौथ' आं बावलायलांबाय नोङो मोनथियोमोन नामा मा मा होयोमोन
बिदिनो जेनेबा गासिबो बिलाइनि ओ जेनेबा गासिबनिबो बिफां लाइफांनि बिलाइखौ हायो गासिबो खौबो होजोबो होनो आरो
बे बार'था
औ औ मानोना बे बिलाइखौहायो जेनेबा बेदरजोंबो जाजायो गासिबजोंबो जाजायो बेजों जाबाथाय माने मायथायाइाव जानाय बेमार आजारफोर हायो सानाय सुनाय बिदिफ्रा खारो होनना बुङो आरो
औ
औ
उम बे बैसागु आना गारजानायखाय आं नेक्स्ट बोसोराव मोजां जानो नागिरबाय आरोना नेक्स्ट ओरैनो आनजादबो गैखा नालाय आंङो ओंखायथ' मोजांनो आराम न'आव थानानै जानो लुुबैगैयो आर
देग्लायनिखौ मोजां देग्लायनिखौ मोजां जानो मोन मोनासै नालाय एबारनिखौ जादो मोजाङै।
औ एबारनिखौ आं बु मोजाङै जानोसै
औ
ओमफाय नोंनालाय नेक्स्ट बोसोराव माबादि जागोन?
आंनाबो मोजाङानो जागोन
उम बे समावथ' आनजादबो थानाय नंखा
औ बे समाव
औ
मोजां जागोन दा
ओमफाय आनाब हो
हो
मा होनदोमोन?
ओरैनोथ' ओ नोंसोर गामिना ओंखारखायोना बोसोरफ्रोमबो?
औ ओं बोसोरफ्रोमबो ओंखारखायो।
औ
उम दा बोसोरफोरबो ओंखारबाबो आंनि लोगोफ्रा माखासे बाबायनो न'आव थाग्राफोरा इदिनो दाना गथ'फोरा बांद्राय माबालाना गाजा गोमजा बानायनो लुगैला गो सिगां सो गाजा गोमजा बानायोमोन। दाना ओरैनो न' न'आवल' थानो लुगैयो फरायनाय जाजोब्बायना दाना न'आवबो थानायबो जाला द बेयाव मेथाइफोर खननायफोराबो एसे खमायलांबाय ओंखायथ' जोंनो एसे बोखांफिननांसिगोन आराम मोज गाजा गोमजा बानाय फिननायसिगोन
ओं
ओमफ्राय नोंसिनालाय गामियाव मोजाङैनो जायोना
जोंनाथ' बोसोरफ्रोमबो मोसायो होमबा बो सिगांनि बायदि नंला आरो सिगां जाबायदि गासिबो ज' ज' ओंखारोमोन दानि जुगावथ' बांद्राय बे मबाइल इन्टारनेट बिदियावनो गासिबो बेस्थ' जाजोबो ना मोसानाय मुसुरनायखौ बांद्राय गैला खालामब्लानो हारिमुवा बिदियावनो गोमालां थांनो नागिरो आरो जेनेबा सासे सानैयानो ओ हारिमु खौ मोजां खालामनो नागिरबा
ओम जोंबो इदिनो नाजाफानांसिगोन होमबा एसे जोंनि हारिया मोजां जागोन आरामनो जौगागोन जोंबो इयुनाव खस्थ' खालामनांसिनो आरो मोजां जानायनि दा मबाइलखौबो दाय होजाया आरो मबाइलावबो सोलोंनायसो जायो नालाय मोजां बाहायबानो मोजां मोजां जायो गारजि बाहायबानो गारजि जायो दा बिमा बिफाया मोजां फोरोंबानो मोजां जासिगोन आरो गथ'फोरा ओमफ्राय मोजां आबदाल लानो हा बा इदिनो मोजां थाल लायाबा गारज बो जानो हागौ सोरबा मोजांबो जानो हागौ आरो
ओम देग्लायलाय नोङो गेदेरखौ खुलुमगोना खुलुमासै
आंना जोंना बोसोरफ्रोमबो खुलुमनाय जाखायो खुलुमनायालाय मानोना बे बर'फोरनि मोनसे नेम बेजों सो जोंनि बैसागुआ जा जोंङो। आरो गासिबो गेदेर आबै आबौ बिथ दा फं बिदाफोरखौ सेस मान होजोबनांगौ आरो गाैस बिब' फंबाय बिब'। य। आरो जोंना' मोनसे नियम थाखायो नालाय गेदेरफोरनो इदिनो माबा मोनसेबाबो जोथोब होनोनाय जोथोब होनायबायदि। बिदिखायनो गासिबो‌। जिदि होनो हायाबाबो खुलुमथारनांगोन आरो बे बोसोर गोदान
उम।
नोंनालाय।
जोंनाबो बिदिनो। ओ बैसागुआवथब बयबो। गेदेरा उन्दैनो बोरहयो ओमफाय उन्दैया गेदेरखौ खुलुमोनालाय। बेयावनो बिमा फिफ। बा गासिखौबो आबै आबौ। न'नि बाहागि मानसिफोरख खौ जेनबा गामसा इदिनो दखना आरनाइ इदि होनानै मानबावो आरो। मानना बेब ओ गे उन्दैया गेदेरनावहायो खुलुमोब्लाथाय बे बोसोराव गोदान बोसोरावहायो। मोजाङै मोजां थाङो होननाय नै बुङो आरो।
मबाय बे देग्लायनि बैसागुआ एसे आलासिफोर जाहैयाखै नामा?
आंथ जेरावबो जाहैयाखै जाहैनायालाय। एबार निखौ नयन सौ मानना। बयबो। मोसानो लुगैयोना बैसागुआवहायो? गासिबो बेस थ जाजोबो खामानिफ्राव बेनिखायनो। एसे उसुबिद नो आरो बेरायहैनो।
औ औ सिगां ओन्दै समाव सो आङो आइ आफा मोनजों थाङोमोन आरो इदिनो मोजाङै जाना फैयोमोन। दिनो आब, आब, आयं गासिखौबो ज' खुलुमनानै फैयोमोन आरो दाथ' जोंना आइ आफामोना बुरि जाबायना बांद्रायबो थांनो सोलाबलाबो आरो न'आवनो न' खरावनो खामानिफोर सोलिबाय थायो। फरायनाय मानायनिबो एसे खस्थ इदिनो खस्थ जायो आरो ओंखायथ' दाना आलाय सि खौनो जाहैनाया बांद्राय जाला।
उम सिगांथ बैसागुआ मास मोनसे गाहाम थायोमोन। एबारनाथ' सानथाम बिदिबा साननैल'सो थायो।
औ जोंनाथ' दाना बैसागु मोसानायखौ सानसेयावनो फोजोबनो नागिरबावोसो। बे बे ओ हर गेजेर जानायावसो माबाय साननै लायो। नोङाबा जोंना सानसेयानो फोजोबनो नागिरो।
औ जेनेब बा नोंसोर गामिना मा मा दामो आरो बैसागु
जोंना बिदिनो खाम दामो ज' था दामो आरो सिफुं दामो। ओ माखासे दाम जों इदिनो आगजुफोरा गोमालांबाय आरोना। मानो होमबा इदिनो फोरोंनायाबो जायासै आरो फोरोंनोबो सोलाबला दानि जुगाव इदिनो फरायनायावल' बेस्थ जायो गासिबो । बेनिखायनो लासैनो जोंसो एसे बोखांफिननो नाजानांसिगोन। मोजां जागोन होनबासो। ओमाय नोंसिनि गामियावलाय मा बायदि मा बायदि आगजु दामो?
जोंनाबो बिदिनो खाम, सिफुं, जथा, गरखा बिदि दामो। सिगां सिगांलाय दंजोबोमोन गासिबो जाबस्रिं, हारमुनियाम गंगोना दानि जुगाव मानसिफ्रा आरो इदि दामजु दामनाय देनायनिखौ रावबो सोलोंलानो ना। दाना मर्दान सो दाबाइ इदिनो जोङो इदि दामनानै मोसायाब्ला उनावहायो इदि दामलांबाय थायाब्ला बर'नि इदि दामजु दामनायफ्रा हायो गोमालांसि गोन आरो
औ दानाथ' अबबा अबबा जायगायाव इदिनो ओ मा होनो बिदि दामग्रा ब्लुथुथजों दामग्राया बिदि आगजुखौसो लानानै दामो। इदि आखाइजों दामग्राफोरखौनो नाय नायनो नागिरला मानसिफ्रा। उम जोंसो इदिनो सोलोंफानांसिगोन ओ आबै आबौमोनजों थाफा थाफानो। नङाबा जानाय नंला। ओम
दैज्लांङावथ' नोंसिनि गा गामियाव बिदिनो दाउखौवौ हाथ' गाबो जानांगौ
सागुआव इदिनो गाबो आरो बैसागुनि सिगां गाबो। बे खाबबा मोजां मोनो। मोजां खोनानो मोनो दाथ' बांद्राय गाबनो नागिरला र' सिगां एसे मोजां मोजां गाबफैयोमोन आरो दाना बांद्रायखौनो फैनो नागिरला। मा जाखोथाय मोजांखौनो फैनो नागिरलाय दाउखौवौफोरा।
औ
गामियावलाय माबायदि गाबो?
जोंनियावबो सिगांसो जेब्ला आं उन्दैमोन अब्ला बेवहायो गाबोमोन दाउखौवौआ दाथ' बांद्राय गैला मानो होनबा दा मानसिफाहायो न'खर न'खर थानाय बिफां लाइफांफोरखौहायो बांद्राय दोनला ना। सोरबा बन जानो सिनो इदिनो। दानफायजोबो ना बेनि थाखायनो दाउखौवौआबो गाबफैया जानो हागौ आं इदि सानो आरो
औ बे दंफां लाइफां दोनैयाबो गाज्रिआनो बो आबहावानिबो गाज्रि ओंखायथ' दोननांगौबो जाय। उम
इदिनो लोंनाय जानायफ्रा माबायदि बैसागुआव?
बिदिनो ओ गेदेर गोलाव जाजोब्बाय नालाय एसे मोजाङानो जायो आरो गथ'फोरखौ एसे आबदाल लायो बै गेदेरफोरा लोंहोआ जाहोआ।
अ ओ होमबा दोनथ'नोसै ना मा आङो मोनसे खामानियाव थांनांगौ दंमोन
औ दो ओम मालाबा हरलायसै ओम दे होमबा औ औ